हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
दङ नोंथां फ्रियैनो दङ।
औ नोंथाङा फ्रिब्ला आङो मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै नोंथांनियाव कल खालामनाय जादोंमोन।
ओं सावरायजागोन नोंथां आयदाखौ फोरमायनानै होदो
आयदायानो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि बर'नि आगर आखाइ आरो आगर आखाइफोर आरोना?
ओं
थ' गोदोनि समाव थ' जोबोद जिदायोमोन नङा होमबा जोंना बर'फ्रा। बर' आइजोफ्रा ओ जोंनि गोदोनि जेनेबा आबैमोनखौनो बुंनांगोन औ गोदोनि आइजो फ्रा जेनेबा जोबोर दानाय लुनायाव आखा फाखामोन आरो गोदोनि समावहाय मोनसे खोथाबो दंमोन आरोना ओ जि दानो रोङाब्लालायनो गोदोनि सिख्लाफोरखौहाय रावबो हाबा खालामनानै लाङामोन आरो बेफोरबायदि खोनायो आरो थ' बेबायदिनो जो ओ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां सानख'हायै सानथ'हायै आगर दंमोन आरोना बेनिनो गेजेरावहाय आं मोननैसो बुंनो लादों आरो ओ जोंनि आगरनि सायाव ओ बेबायदिनो जोंना गोबां आगर दङ ओ गिबियावनो आं बुंहरनो सानदों मकरदमा आगर औ नोंथाङा खोनाफेरबायमोन नामा मख'र दमा आगर ओ औ मकरदमा आगर ओमफ्राय थाम्फै खर' दाउसा मोख्रेब गरखा गंब्रै बिदिनो बुदां बलद बुदां बलद आगरबो दंमोन नो थ' आंबो बुंनोसो रोंगौ आरो ना खिन्थु हा
ए बे बुदां बलद नामा आगरखौ आं दिनैसिम खोनाफेरनाय जायाखैमोन आरो ना
औ औ आंबो बावाखै बुदां बलद आगरखौ खोनानाया आंबो खोनायोल' खोना खोनादोंल' आरो ना आं बुंनोल' रोंगौ नाथाय आगरखौ आङो एसेबांखिनि सिनायजोबा आरोना
औ
बेबायदिनो गोबां दङ मिथिंगायाव जेनेबा मिथिंगानिफ्राय जों मा मा मोनो बेफोरबायदिनो दाउराइफोर नुब्ला दाउरायफोरखौबो जोंना ओ दाउराय नुब्लानो बेफोरखौबो आगर एरलायबाय बेफोरबायदि जोंनि गोदोनि आइजोफोरनियावहाय रोंगौथि दंमोननो आरो
औ औ।
गोबां बेबायदिनो दाउसा बिरलांदोंला बेखौबो नायनानै जोंनाव ओ आगर एरोमोन आरो हिसानसालियाव जिरायनाय जिरायनाय फाजैनो आरो ना। बेबायदिनो आगरनि बेलायाव गोबां दङ बेबायदिनो थायगिर बिबार आगर ओमफ्राय बैग्रि बिबार ओमफ्राय बेबायदिनो मेर्ला दङ ओ
हाजो आगर
औ औ हाजो आगराबो जोंना बेखौ माबायाव बाहायनाय नुयो होमबा जोंना आर'नाय फोराव
औ।
औ औ बेबायदिनो आगर आखाय थ बेबायदिनो जोंनियाव दे बे जोंनि ओनसोलावहाय दा ओ जि दानाय जि जोम दानाय बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोनसै आरोना नोंथांमोननि जायगा थिं नोंथांमोननि ओनसोलथिं दाबो जि दायो नामा?
जोंनिथिंबो नोंथां बिदि बर'नि जि दानाया गोबां खमखौ नुनो मोनसै जिहेथु जोंनिथिं ओरै जोंना अरुणाचल बरदार खाथि जायो नालाय दा जोंनि बिथिंजाय माने बे निसिप फोरनि जि गाले बिसोर गाले गानो नङा होमबा। बेफोरखौसो दानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव नाथाय बर'नि गान्नाय जोमनाय बिदि द द ख'ना बेफोरबायदि फास्रा बेफोरखौ दानायखौ नुनोनो थांलिया।
औ औ होनबा बेबायदिबा फालांगियारि ओ जेनेबा माबा लानानैसो बानायनाय जायो नामा नोंथांमोननिखै?
फालांगि नोजोरजोंसो जोंथिं जि दानायखौ नुनो मोनो
औ थ' बेबायदिब्ला बर'नि गाननाय जोमनाय बे दख'नाखौ नोंथांमोना माबनिफ्राय नायनांगौ जायो
जों बिदिनो गला बे गोजान गोजाननिफ्राय लाबोनानै फानफैनाय जि दखान बेफोरावसो बायनानै गाननांगौ जायो नोंथां। थ दानायानो गैलिया जेब्ला जोंनियाव ओंखायनो माने गोबां बेसेन होनानै बायनांगौ जायो आरो
औ
थ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावबो गोबां जि जोम दानायखौ जोङो खमखौनो नुसायो दा अब्लाबो जोंना ओ बेबायदिनो गलाफ्राव थांनानै बायनायखौसो नुनो मोनसै आरो गोबाङानो खम दाना गावबा गाव जेनेबा जि दानायफोरावथ' गोबां सम नांगौ नङा होमबा? जि दानोबाथ' सानसेयावनो जाया सान जानानै फैया बेबायदिनो समनि आंखालाव जोङो जोबोर माने जोंना दा एकदमबारे समनि आंखाल जायो नङा होमबा? बेफोरबायदि औ बेबायदिनो जोंना समनि आंखालावहाय ओरैनो इजि प्रसेसआवहाय नुनाय बेफोरखौ नायो आरोना औ फैसा जेनेबा रां होनानै गलाफ्राव दडायरेक्टलि लायनानै जोङो गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोबां समनि आंखालाव जोंना बेफोरबायदि खालामनांगौ जायो आरो ना
नंगौ नोंथां जिहेथु जिखौ सोंनो थाखायबो जोंनो हारसिंल' सोंनो हाया नङा होमबा मान गोबां मानसि गोनांथि जायो बिदिनो आरो सम गोनांथि बेनिखायनो आथिखालाव माने दानो गारनायखौ नुनो मोन सै आरो नाथाय गोदोनि जिहेथु सल'फोराव खोनायो आसागि बैसागि नङा होमबा नोंथां बे आ साखि बैसागुनि सल'खौ खोनाबा माने जि दानाय बि बिसोरनिफ्राय खोनायोब्ला जोबोद माने गोदोनि बर'फोरनि बर' आइजोफोरनि माने जि दानायखौ सोमोनांथाव खोनायोमोन आरो अख्रांजों दाउ होलांबानो बेखौनो हनै दाउ बेरलांदों होननाय लोगो लोगो दावखौ जियाव आखिनाय बा जाबनाय लोगो लोगो मैदेर हाफाफ फोरखौ आखिनाय मैनि जाव खोनानाय लोगो लोगो मै आखिनाय बिराद माने जि दानायाव गोदो आखा फाखामोन आरो नाथाय दाथ' बिदि गैलाखौनो बुंजायो दङ दंनाया अबेबा अबेबा ओनसोलाव नाथाय जोंनि ओनसोलाव गोबां खमायलांबाय आरो नोंथां
औ औ जो ओ नोंसिनि बा जोंनि ओनसोलावल' नङा बेबायदिनो गोबां जोङो बेबायदि खमायलांनायखौ नुगासिनो आरोना ओ-
औऔ
बेबायदि खमायलांनायखौ नोंथाङा मोजां मा -मा बिनि सायाव जेनेबा मा बुंनो सानो आरो खल खमायलांनायनि सायाव
बिदि खमायलांनायाथ' जोंनि मोनसे हारिमुवा गोमालांनाय बायदि मोनो आरो आं नोंथां जेनेबा
जिहेथु जोङो दा मेसिनाव दानाय दखनाफोरखौ गानो बेयाव जोंनि माखासे बर'नि गोदोनि आगरफोर बेफोर आगरफोरखौ साफा सानैयाल' एरखांहोयो नाथाय दा बुंनो थाङोब्ला गोदान- गोदान आगरफोर जेरै, जझुमखा आगर बा माबा बिदिनो बायदिसिना आगर बेफोर बेफोरथ' जोंनि बर'नि आंगो आगर नङा -नङा होमबा बेफोर नायोब्ला माने जोंनि हारिमुखौ आङो गोमालांनाय बायदि नुनो मोनो। आरो ना नाथाय थेवब्लाबो जेनेबा जोंनि बर'नि गोदोनि जिथु आगर जे हाजो आगर बा फारौ मेगन ओमफ्राय ओमफ्राय जेरै बुन्दु राम आगर बेफोर दङ नङा होनबा। जोंनियाव गोदो बेफोरो जुदि बैफोर आगरखौनो लानानै दा जोंनि बे गोदान आ आदब जोंनो जे जि दानाय बेफोरावहाय बैफोर आगरफोरखौ सोफानानै होयोब्ला बा बैफोर आगरफोरखौनो एरखाङोब्ला- जोंनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि गोदोनि हारिमु बा दोरों बेफोरो थांनानै थागोनखौ आं सानो। आरो नङाबाथ' आरो दानि बिदिनो गोदान गोदान बायदिसिना आगर बिदिनो एरनाया जोंनि हारिनि थाखाय खाय माने गोदोनि- दोरोआारि जि जोंनि बर'नि आगर बेफोरो खैफोद गोनां- है होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ
औ
बेबायदिनो
नोंथाङा जिफोरो दाफेरदों ना?
औ आं जिखौ दाफेरबाय। नाथाय बै आगर होननायफोरखौ आं दाफेराखै आरो दिनै सिमबो। औ गामसा बेफोरबायदि औ फरायसालिनि- नांगौ जानाय बै फालि। सिगांथ'
औ औ
सिगां समावथ' दायोमोन नालाय। आंबो दानो मोनदों आरो बै समावहाय। ओ जेब्ला गुदि फरायसालियाव थाङोमोन अब्ला जोंनिया दख'नाखौ न'निफ्राय दानानैसो गानोमोन नालाय अब्ला समावहाय बेफोरबायदि फरायसालिनि ओ दख'ना ओमफ्राय फास्रा बेफोरखौ आं दानो मोनदों आरो ओमफ्राय बिदिनो न'आव जोंहा दायोमोन नालाय गामसा दायोमोन। गामसायावथ' जेबो आगर होफानाय जाया नालाय। जेनेबा होफायो खिन्थु ओरैनो सरासनस्रा जोंनि नांगौ जानाय सानफ्रोमबो नांगौ जानायावहाय आगरखौ बाहायाबाबो जायो बेबायदि- बाहायै जेनेबा आगर बाहायैफोरखौ दानो मोनबाय आरो औ नोंथाङा होमबा दख'नाफोर दाफेरबाय नामा आगर गोनांफोर?
आंथ' बिदि दाफेरनाय जायाखै नोंथां नाथाय जिहेथु जोंहानि आइआ दादों दायोमोन बेयावहाय बिदिनो थाफानानै नुदों आरो खिन्थु सोलोंनानै बिदि लानाय जायासै
औ थ' जोंना नोंथां समाबो जाबाय नङा होमबा
औ औ नोंथां
औ दे अब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे नोंथां नोंथांनिसिमबो।